हेल औ खोनादों ना औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय
मा खालामदों
आङोथ दा बेलासिनि एसे जिरायना दं नोंथां। गोलांना दंमोन आं नोंथाङालाय।
ओ आंबो ओरैनो जिरायना दंथयो बोथोरफोरा माबादि ओजोंहाय
ओरैनोथ बोथोरा नै दाहाय दहाय फुंनि समावहाय एसे अ। अखा हादोंमोन नोंथां ओमफाय अ। इदिनो सानदुं दुंदोंमोन जिनै बाज। सोआव नै दाहाय सानदुंङाबो एसे। एसे एसे दंबावो। न बसोर अखा हादोंब्लाबो ओरैनो नोंथांमोननिथिंलाय।
जोंनिथिंबो दहायो सान्दुं गोसामोन ओमफाय दायो एसे दोमैबाय माने अखा हागोन ना मागोन दाथ दसे दसेनो सोलाय माथो दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो।
औ
होमबा ओ-आं कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों माने मोनसे आयदा लाना सावरायजागोन नामा।
औ औ सावरायजायो नोंथां।
ह-ओ आङो ससियेल मिेडियानि सायाव एसे सावरायनो सानदोमोन आरो। नोंथाङा। मा जिखिनि मिथियो मा एसे मिथियो जेनेबा ससियेल मिेडियाया मा खहा खालामो? बा माबोरै जोंखौ मुलाम्फाबो खालामनो हायो? औ बेखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। आंनि जाखिनि एसे मिथियो बेखौ आङो नोंथां।
औ
फोरमायना होनोसै। ससेल मिडिया होननानै। बुङोब्लाथ जों दा गासैबो दा नै दा जुगाव। आमफा दा बिदिनो जों मानसिफोरा गासै उन्दै गेदेर गासैबो सोनारलायनान दङ' नोङा होमबा औ दानि जुगाव गासैनिबो आखाइ आखाइ मबाइल दङ' नालाय गासैबो दा ससियेल मिडियानि जुग दा जों ससियेल मिडियानि जोङो मुलाम्फाबो जों मोननो हायो आरो गाज्रि मुलाम्फाबो जों मोननो हायो जों गाव गावनि बाहायनाय। सायाव जोङो मोजां फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोङो ससियेल मिडियाजों जायफोर खोथाखौ जोङो मिन थिया जों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जाय जायगायाव जोङो माबा मोनसे हर-हरखाब जाब्रबथाय जाथाय जानाय। बा बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो ओ- से मिनिट बा सेकेनावनो जोङो मोनथिनो मोननाय जायो आरो। आरो बेयो आरोबाव जोङो जुदि फरायनायनि बेलायाव जों जुदि माबा फोर जुदि ओंथिफोरखौ जों जुदि बुजिनानै जुदि मोनाब्ला। जों ससियेल मिडियानि थ्रु। बा इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो ओंथिफोरखौ जोङो बुजिनो मोनो बा नागिरनानै जोङो मोजां जोङो मोननो हायो आरो बिदि आरो जायफोर जोङो सोंनायनि फिननायफोरखौ जों जुदि गावनि जेहाय दिनानै लानो हायाब ब्ला बेे जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा नेटनि जोहै जोङो गाव फिननायखौ जोङो नागिरनानै जों मोननो हायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला गाज्रि गोहोमखौबो जों बुंनांगोन जेरै जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो गाज्रिबो गोहोम जायो जेरै - उन्दै उन्दै खुदियाफोरा मबाइलखौ बाहायनो रोङियावृ ओ- गोबां खहा दानि जुगनि गथ'फोरखौ आरो बुंनो थाङोबा दानि खुद फ्रा उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल जों बा ससियेल मिडियाजों लोबहाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदियाव जोंनि खुदियाफोरा फरायनायनि बेलायाव हग बायदिसिनानि बिथिङाव हग। गोसोआ ज'आ जायो आरो फरायनो ज'आ। सैल मिडया नि थ्रुयैल' बा मबाइल। नानो लुुबैबाय थानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलफोरावबो।
औ।
नोंथांमोननि बायदिब्ला नोंथांनि ओनसोलफोराव ससियेल मिडिया बाहायनायफ्रा माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङाबो जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। ओ- जोबोद गुवारैनो बेख खेवना हालांबाय। थ' आंबो। एसे बिनि बाग बिखौनो एसे बुंनो सानदोंदि जोंना ससियेल मेडियाखौ बुङोबा जेनेबा जों दा। जोङो बुहुमनिनो जेनेबाब बु ओ ओं। बुहुमनिनो बा बेलेग हादरनियानो जा जोङो सब जोंबो लोग गो बानायना लानो हायो नङा होमबा। कानेक्ट खालामनो हायो गुबुन जायगानि मानसिफोरजों लोगो जानो हा हायो रायलायनो हायो नङा होमबा? औ औ आरोबाव जोंङो जों माने बुजियिखो बुजियि फरायनायफोराव जेनेबा जों बुजियि माबा मोनसे। दंबा लानो थाखायबो जोङो ससियेल मिडियायाव‌ ओ बु जिना लानो हायो बा नोंहा माबा मोनसे जेनेबा जों दा फेसबुकआनो जा औ आ औ। ओ इन्स्टाग्रामनो जा नो गावनि दुखुफोरखौबो जोङो फोरमायलायनो हायो ससियेल मि यानि थ्रयै नङा होमबा ओ ओ हो औ। फाय बेयाव जाहैबाय ओ खोथाया हो ओ नों होननाय बादिनो जेनेबा सो ग-गथ' उन्दै उन्दैफोरा दा ओ नायबाय थायोबा नङा हबा नायबाय थायोबा बि सोरो दा मा जागोन एडिक जागोन। आरो आरो ओ फरायनायाव बा ओ फरायनायफोराव बा गावनि माबा मोनसे खामानि दंमोनब्लाबो बिसोरो बेफोराव गोसो होआलासिनो बि माने मबाइल खौल' माला मोनगोन बा बेयाव आं मा मा बा सोरबा गथ'आ गेम गेले गेम गेलेयो जेनेबा बिसोरबो आंङो बेखौ माने गेलेबाय थानानै बिसोरबो जे जे जेब्ला जेनोबा बा बिसोरो गेलेफिनबाय थानो लुुबैगोन नङा होमबा थ' आंनि साननायाव जुदि बेफोरो जाहैबाय बिमा बिफानि दायथ' नंङा होमबा उन्दै गथ' उन्दै बैसो सोआव बिसोरो एमान गथ'खौ बिदि मबाइलनि माबा खालामा लासिनो बा गेम गेले होआलासिनो जेन'ब्ला बिसिना मो जेबो इदि जानाय नंङा आरोना आरो ससेल मेडि यायाव जों नुनो मोनोदि जेनेबा माबा मोनसे ओ गाज्रि खोथाबा ओ बेयो जोबोद थाबैनो गो गोसारो नंङा होमबा सोरनिबा माबा मोनसे औ सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि खोथा बा जेनबा बियो ससेल मेडियानि जो यै जोबोद थाबैनो जों गोसारनायखौ नुनो मोनो। नाथाय माबा मोनसे मोजां मोजां सोमोन्दै बा बियो इमान थाबै गो सारा जि माने गाज्रिआ गोसारनायनि माबायाव आरो ना फारागथियाव जों नुनो मोनो आरो ना बेखौ ओमफ्राय आरोबाव बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाखौ माने आं बुंनो सानोदि जोंङो गाव गावनि सायाव सो आरोना जेनेबा ससियेल मिडिया खौ माबायदि बाहायो जुदि जोङो गाज्रियै बाहायोबाथ' गाज्रियानो जाखागोन नङा होमबा? आ आरो जोङो जोंनि खामानि खौ बावनानै बेबादि ससियेल मिडियायाव गोदोसोना थाबा आरोबाव जों गेम गेलेनानै थायेमखौ हगार हरोबा बिदि गोदोसोनना थायोबा जोंहानो खहा जागोन नङा होमबा? जोंनिनो औ औ। जोंनो जुदि जोङो जुदि टाइम खौ नायनानै जोंहा मोनसे लिमिट खालामना लानांगोन आरो ना जेनेबा बेफोरबादि नायनायखौबो औ समखौ मोजाङै आं बेखिनिसिमल' नायगोन। बा आंहा बेखौ बुजिनो दं बेखौ नायनो दं बे सासे लो गोनो आंहा गावनि माबा मोनसे फोरमायनो दं बेखिनिखौल' जोङो फोरमायनानै बा गावनिना ए एसे एरो माने गियान लानो थाखाय बा हा बेलेग हाादराव मा जादों बेखौल' दसे नायनानै जोङो लिमिट हिसाबै नायनानै बिरायो नायोब्ला आ समखौ नायनानै नायो ब्ला जोंहा बो गोबां माने जोंनि थाखाय ससियेल मेडियाया माने मोजांबो आरो ना मानोना जों ससे ल मिडया नि थ्रुय जोबोद‌ गियान मोन नो जोबोद गो मा होनगोन मिथियै खोथा मिथिनो मोनो नङा हो मबा जेरै औ औ बेलेग जायगानि खोथाफोरखौनो जोङो ओं ओं ओं जेनेबा बेलेग हादोरनिखौनो जोङो बुहुमनिखौनो नङा होनबा बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिखौनो जोङो स'सेल मिडिया नि गेजेर जों जोङो मिथिनो मोनो बैसिनियाव मा जाबाय दं मा सोरो मा खालामदों बेफोरखौ सोरबा माबा मोनसे गिदिर माबामोनसे जाबायबा बेफोरखौ जोङो अनेक ससेल मिडिया नि थ्रुयै जोङो जेसेखि गोजानानै जाया बुहुमनि जोङो खना खनलायाव थानाय जायगानि बागैबो जोङो ससियेल मिडिया नि थ्रुयै मिथिनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां एकदम सैथो खोथा
थ' बिदियाव जोंना बुंनांगोन दि जोंना सेल मिडिया जोंनि थाखाय माने जोंनि बाहायनायनि सायावसो आरोना जोङो बेखौ गाज्रिबो बुंनो हाया नङा हबा
औ औ नंगौ नंगौ
औ गावनि लिमिटनि सायावसो नालाय बियो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जाङानो जों बाहायनो रोंबा
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथाङा मा मा ससियेल मिडियाखौ इउस खामो
ओरैनोथ' आङो ससियेल मेडियायाव ओ इउटुकफोराव आङो एसे एनै सम मोनोब्ला नायनाय जायो मोजां मोजां खौरांफोरखौ बा माबा मोनसे साख्रिफोरनि बायदिसिना ओ एप्लाइनि भिदिअफोर फैयो नालाय बेफोरखौ आङो दसे सम नायनाय जायो आरो ओ मालाबा आरोबाव सम मोनोब्ला आङो मोनसे फेसबुकखौबो आङो बाहायनाय जायो फेसबुक आरो इउटुब बे मोननै खौ आङो बाहायनाय जायो नोंथां बाखि बिदिनोथ' ओ दिख खिनि दंबावो बेफोरखौ आङो बाहायनाय जाया नोंथां। आं बेखिनिखौनो बाहायनाय जायो आरो मानो होनबा आंहा स समाबो इसेबां होनोस सम गैया नालाय ससियेल मिडियायावहाय बेनिखायनो आरो। अब्ला जोङो
नोंथां जों औ। नोंथां जों रायलायना जोब बोद मोजां मोनबाय मा आरो नोंथाङाबो जोबोद माने आं मिथियो खोथाखौबो उम मोथिहोबाय। जेनेबा जोबोद गुवारैनो बेखेवबाय। थ' दिनैनि थाखाय बे खेआव बेख खिनिनियावनो दोन्थ'जागासिगोन नामा?
औ नोंथां दे दोनथ' जाासिगोन।
बा रायलायगोन गोदान आयदा लानानै।
औ औ।
औ दे गोजोन्थों।